नोंथां खोनादों ना नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां औ औ औ औ। नोंथाङा दा मा खालामदों?
स्तादि जोबनानै जिरायना दंथ'यो।
अह दावराव खोनादों नोंथांनिखौ।
औ नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन?
दा दङो आंबो ओरैनो दङ' नोंथां बेखायनो आङो नोंथांजों सम आंबो दा ओरैनो दङ' नोंथां बेखायनो दा आं नोंथांजों मानानि सम मोननायावनो जोङो मोनसे टपिक लानानै टपिकनि सोमोन्दै जों एसे सावरायजागोन नामा होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादों आरो।
आंबो ओरैनोसो दंखायो नालाय
औ होमबा जोङो मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
जोङो सावरायनाया जेनेबा बुहुमनि बागैनो सावरायनोसै नामा?
जागोन दे नोंथां।
बुहुमा साननिफ्राय बेसेबां जान्थायाव बुहुमा माबायदि? बुहुमा माबायदि गिदिङो बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा?
जायो दे नोंथां जायो जागोन दे रायलाय जागोन दे।
दे।
अब्ला आं नोंथांनाव सों ग्रोनोसै नामा नोंथां नोंथाङानो जा माबाग्रोदो बुंग्रोदो। जोंनाथ' जेनेबा बुहुमनि सोमोन्दैहाय नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो। बुहुमा माबादि बुहुमा बुहुमनि सोमोन्दैनो नोंथाङा बुहुमनि सिनायथिखौ खौ नोंथाङा एसे खोन्थानानै होग्रोदो दे।
जेनेबा बुहुमा जाहैबाय मोनसे ओ बुहुमा जाहैबाय मोनसे ग्रह बेहा मोनसे ग्रह'सा दङ जायनि मुङा अखाफोर आरो बुहुमाहाय बिनि महरा दुलुर बियो जेनेबा जोंनि सानखरांनि मोनसे ग्रह ओ जेरावनोखि जिब जिबि बिफां लाइफां मानसि दुमसि एम्फौ एनला गासैबो माने थांना थानो हानाय मोनसेल' ग्रह' बेनो जाहैबाय बुहुम आरो खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां खोनागासिनो दङ आङो
दा बे बुहुमा साननिफ्राय बेसेबां जान्थायाव दङ ओ बेखौ आरो जोंनि बुहुमनि मोनसेल' ग्रह'सा बेयो अखाफोरनिफ्राय बेसेबां गोजान जानथायाइसिमाव दङ फोरमायनो हागोन ना नोंथां
आंथ' बिनि सोमोन्दै एसेबां मोजाङै मिथिया गोनलै नोंथां आं माने दंमोन खोनादोंना नोंथां आं माने एसे बावदबबाय बे बुहुमा बे बेसेबां साननिफ्राय जान्थाइ बेसे गोजानाव दंमोन बिनि सो बिनि सोमोन्दै आं एसे बावदबबाय नोंथां दा जुदि नोंथांङा ओ बेखौ बेसेबां गोजान साननि जानथायनिफ्राय जान्थायाव बहुमा दंङ आरो बेसेबां अखाफोरनिफ्राय बेफोरखौ जुदि नोंथांङा एसे मोजांङै मिथियोब्ला नोंथांङानो खोन्थाना होदो नामा
आं आं खोनायासै मा होनदोंमोनथाय
मानि होनदों आंङो नोंथां जोंनिया मानि साननिफ्राय बुहुमा बेसेबां गोजानाव दंङ बेखौहाय नोंथांङानो जुदि मिथियोब्ला एसे मोजांङै बुंनानै होबावदो नामा होनदां नों
अ अ आं दासिम मिथिनायावथ' साननिफ्राय बुहुमनि जान्थाया ओ जिबा खौथि किल'मिटार जाफ्रामो होननानै मिथिदों आरो आरो जोंनि ग्रहथ सा बे ग्रहसाया ओ स्निजि ब्रै रोजा नैजौ दाइनजिब्रै किल'मिटार बुहुमनिफ्राय बेबायदि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दा होनबा नोंथांङा बुहुमाहाय मा मा रोखोमै गिदिंङो आरो मोनबेसे रोखोमाव गिदिंङो माबायदि गिदिंङोब्ला मा जायो बेखौ फोरमायदो एसे
ओरैनोथ' बुहुमनि गिदिंनायखौ बुहुमाथ' जेनेबा साननि सोरगिदिंनो गिदिंखायो नंङा होमबा नोंथां ओ बुहुमा खन सानखौ खनसे गिदिं खननो थाखाय ओ साननि सोरगिदिं आरो मानि बुहुमाथ' थ' ओरै दुलुरै गिदिंलांङो नालाय बुहुमा साननि सोरगि दिं खनसे गिदिंनोथ' जोंना थामजौ ओ द'जिबा सान नांगौ होननानै बुंदों नंङा होमबा बिगियानगिरिफ्रा नोंथां।
औ औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ ओमफाय दा मानि थामजौ द'जिबा साननि उनावसो मानि मा खालामो ओ सानखौरांनियाव सानखौरांङाव गावनि अख' लामाजों बुहुमा ओ सानखौ खनसे गिदिंखांङो होननानै बिगियानगिरिफोरा बुं आरो बेबादिनो जोंनाथ' सान हर जायोना। सान हर जानाया जाहैबाय जेब्लानाखि ओ साना माबाया ओ बुहुमा ओ खनसे बाबेनखांङो मानि गाव हारसिंङै माने खनसे माने बुहुमा गाव हारसिं खनसे गिदिंङो जेनेबा गावनो गावनि जायगायावनो खनसे गिदिंङो आरो औ। गावनि जायगायावनो जुदि खनसे गिदिंङोब्ला बै गिदिंखांनाया मानि सानसे आरो मानि सान हर जानाया बेयावनो जाबाय आरो। जेब्लानाखि गिदिंनाय समावहाय जेब्लानाखि ओ साननिथिं मोखां जाहैबाय बे साननिथिं मोखां जायोबा बै समावहाय बे सानआ जायनाखि लामाजों मोखां ओ जाय खल'जों मोखां जाबाय बेजोंहाय मानि स्रां जाबाय सान जाबाय आरो जाय समावहाय बे साननि ओरै खिथुैजों थाफैबाय बे हर मानि बे बाहागोआ माने मोना जाबाय बेबादि। जायो आरो बेबायदि जायो होननानै मिथियो आरो ओं। थां आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर जुदि मोजाङै मिथियोब्ला खोन्थानो हाबावगोन दे।
औ। जेनेबा बे बुहुमनि बे जे गिदिंनाय गावनि माने जायगायावनो गिदिंनाय बेनि थाखायनो माने जोंनि बुहुमावहाय सान हर जायो।
औ नोंथां आं बेखौनो थांनो खोन
सानाथ' गावनि जायगायावनो दलरै थायो नालाय बेवहाय बुहुमा दुलुर हिसाबै बेवहाय दुलुरावहाय बे ओ गावनि मिरु गावनि जायगायावनो गिदिंसिगोन नालाय माने फारसे सान नाङोब्ला फारसेयाहाय हर जायो बेबादिस दायो ओमाय। जोङो मिथिबोदों आरो। खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
दा जोंनियावहाय ओ बुहुमनिस सा बाहागोआव ओ
औ।
दै दै बाहागो ना हा बाहागोआ बांसिन बेखौहाय फोरमायनो हागोन ना आरो बे बुहुमनि ओ हा बाहाग गो ओ दै बाहागो बेखौहाय मोनबेसे मन्दलावहाय बाहागो राननो हायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन दे नोंथां जेनेबा ओ नोंथाङा पाससो सिगाङाव मा सोंग्रोदोंमोनलाय बावफिन खुलुमबाय नोंथांनि सोंनायखौ।
नोङो बुहुमनि सा बाहागोआ मा माजों बुंफबनाय होननानै बुंदों आरो माजों बांसिन बुंफबनाय
औ बुहुमनि सा बाहागोआथ' ओरैनो मिथ थिंगा बिफां- लाइफां हाजो हाला दैमा दैसाजों बुंफबनाय नङा होमबा दा बेवहाय जोङो नायोब ब्ला ओ जोंनि बुहुमाव हा बाहागोआ दै बाहागोनिख्रुइ खमसिन होननानै आङो मिथिदों आरो माने ओ हा बाहागोआहाय औ हा बाहागोआहाय माननिस स्नि मा होनो दै बाहागोआ स्निजिथाम जौखोन्दो दङ' बुहुमावहाय आरो जेनाखि दै ओ नैजिस्नि जौखोन्दो बेयो हा बाहागो होननानै आङो मिथिनो मोनदोंमोन आरो नोंथां नंगौना नोंथां आरो नोंथाङा मा सोंबावदोंमोन बेजों लोगोसे
आरो ओ बे बुहुमनि ओ बाहागोखौहाय मोनबेसे मण्डलाव बाहागो राननो हायो होननानै बुंदोंमोन आङो
ओरैनोथ' जोंनि बे बुहुमनि बाहागोखौ मोनथाम बाहा मोनथाम मनडलाव बाहागो राननो हायो होननानै आङो मोन नोंथां
मा मा मण्डलाव रान
बार मण्डल खोनादों ना नोंथां बार मण्डल औ बार मण्डल दै मण्डल आरो जिब मण्डल जोङो बे मोनथाम बाहागोआवहाय बुहुमखौहाय बाहागो खालामदों होननानै आङो मोनदोंमोन आरो दा बे जोङो जिब मण्डलावहाय जोंहा जेनेबा सुबुंफोर थाग्राखौ जोंङो मा होनना बुंबाय जिब थाग्रा जिब मण्डल होनबायना सुबुंफोर जेनेबा जायफोरा जिब जुनारफोर थायो बै जिब जुनारफोर थानायखौनो जिब मणडल आरो बार मण्डल बार मण्डला जाहैबाय जाय बाहागोआवहाय माने बार बारनि बाहागोखौ बारमण्डल ना नोंथां आरो दै बाहागो
बाराव फबायनानै थाग्रा
खोनायाखै नोंथां नोंथाङा मा होन्दोंमोन
आं नोंथांनि रायलायनायखौ बिराद फिसा फिसा खोना फैदों नोंथां
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां दे बुं दे दासो खोनादों
जेनेबा बुहुमनि सा बाहागआवहाय मोनबसे हादर मा दङ बेखौ मिथिगौ ना आरो मा मा
औ बेखौथ' मिथियो नोंथां जेनेबा बुहुमनि बाहागोआवहाय जों गासै मोनबा हादोरमा दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो ना नोंथां ओ बेफोरनि गेजेराव जेनेबा एसिया जाहैबाय
स्निथा होननानै मोनदोंमोन आरो ने
अ नंगौ नोंथां र' आं माखौबा सानदों माने आङो लैथोमाफोरखौसो सानफ्लां गारदों माने औ सिनि थायानो दे नोंथां नोंथांना
अ औ औ औ मा मा फोरमायनो हागोन ना फोरमाय
दा बेफोरनि गेजेराव जेनेबा एसिया जाबाय एसियानो बयनिख्रुइ देरसिनबो एसिया हादरमा एसिया आफ्रिका साउथ आमेरिका आमेरि खा ओ इउरप
औ
ओ
इउरप अस्ट्रेलिया
औ आरो मोनसे दंबावो ना
अस्ट्रेलिया आरो
इन्टारटेका
एन्टारटिका औ एन्ट एन्टारटिका दंबावो औ एन्टारटिका
ख्रुइ गिदिरसिनखौथ नोंथाङा फोरमायखाबाय बयनिख ख्रुइ फिसासिन हादरमाया बबे मोनसेयाथाय
खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ जेनेबा देरसिनाथ जेनेबा औ एसियानो देरसिन जाहैबाय एसिया हादोरमायानो फिसासिना जाहैबाय जोंथ' ओरै एन्टारटिकाखौ फिसा होननानै मिथियोमोन आरो नोंथां
इन्टारेस्टिका ना औ औ खोनादों। औ। रायोबा गोब गोबां दंबावो नङा होमबा? दा रायलायनाय। खौ बेखिनियावनो दोन्थ जासिगोन नामा?
अ जागोन दे नोंथां नोंथांजों। रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। गोजोन। मोनननाय मोनबाय दे दे।
औ औ